अ खोन
औ होमबा जोंहा दिनै जिबायदि जोङो सलिनो बाथ्राफोर बेखौ जों
औ।
औ जेनेबा जों लसै जोंनि माबानि सावरायनो लादों जोङो दिनै जेरै जों मिथियो जोंनि एबा जोंनि माबायाव गेजेराव थानाय जेरै जों मिथियोदि दाउमा दाउसा मा मा दाउ दोङो बेनि बागै जों सावरायनो लादों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ। आं सावरायनो हागोन नोंथां?
औ दे होमबा आं जागायग्रोसै दि जोङो मिथियो दि जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दाउ फोर दङ जेरै जों मिथियो फार्स्टआवनो आङो बुंनो सानबाय जेरै जोङो बिरनो हायि दाउ एबा बिरनो हायि दाउनिफ्राय आं लाग्रोगोन जेरै पेनगुवेन बेबो मोनसे दाउ बियो बिरनो हाया बियो दैयाव थायो आरो बरफनि दैयाव थायो मानो होनबा बिनि मोदोमा बिबायदि गरम सैसोनो हाया जायनि थाखाय बिनो थान्दा नांगौ जायो बेनिखायनो बेबायदि बररफनि दैयाव थायो।
आरो जों मिथिबावोदि बेबायदि पेन गुयेनबो होन्ना बुंबाय आरो आं बुंबावनो सानबाय अ असथ्रिस दाउआ बेबायदि खारनायाव जोबद एक्सपार्ट बेबायदि फर्टि टु एबा फरटिथ्रिमि खारनो हायो।
जों मिथियो बोरै दउ दावरराय दाउ होनबाथ' बयबो मिथिखायो जोबोर फेमास जायखौ जों पिकक होननाबो बुं जायो ओरैबायदि फेमास एबा ओरैबायदि मुंदांखा दाउ जि जोंनि बुहुमनि गेजेरावनो मा होनोमोनथाय राजास्रि बोरैबा होनोमोन ना। रास्ट्रिय दाउ होनना बुङो आरो जों मिथिबावो दि गोबां रोखोमनि दाउ दोङो जेरै थायसे दाउआ बेबायदि बिदै दैयो आरो खायसे दाउआ बेबायदि डाइरेक्ट दाउ फिसा होयो। नाथाय जोङो मिथिनो मोननाय बायदिबा बांसिन दाउआनो बेबायदि बिदै दैनानै फिसा खायो आरो जों मिथिबावोदि जोंनि गेजेरावनो बे मुंदांखा दाव बाथ' एबा जायखौ जों पेरट होनानै बुंनाय जायो बे बाथ' दाउआबो जोबोर मुंदांखा मानो होनबा बे बाथ' दाउआ बेबायदि गोथां गाबनि बाथ' दाव दोङो बे बाथ' दाव गोथां गाबनिया बांसिन मुंदांखा आरोना खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नंगौ थारैनो बाथ' दाउआ जोबो औ खोनादों बाथ' दावआ जोबोद मुंदांखा दि आरो लोगोसे गोबां दाउफोर दङ जेरै हरसेलेखा दाउ एबा बाथा खुगा एबा दाउब' दाउब' दाउ होनोबाथ' जाबायथियो दुब्लि दुब्लि थायो जाय दाउआ नाफोर जायो एबा नाफोर खनजायो आरो साम'फोर खनजायो बिबार माने गुफुर गाबनि जायो आरोना गाबा गुफुद जायो आरो खायसे दाउआ दाउबआ बेबायदि गुफुरुर आरो बिखंजों बेबायदि बोरैबा बिलाइ गोरान बिबायदि जानाय बादि जा गाब थायो आरो जों मिथिबावो जायखौ दाउब' गोरान होननानै बुङो बे दाउब' गोराना माले बाङाय गोरान रो खोमि थायो आरो जेरै बिलाइआ गोरान जाबा गोजा जाय जारे रे बेबायदि थायो आरो जों मिथियोदि गोबां रोखोमनि दाउफोर दोङ जेरै फिसा बिला दाउ आरो मा दावउखु दायना जायखौ जोङो इंलिसाव उल होनना बुङो एबा हिन्दीयाव बा उललु होननानै बुङो बे दाउआ जोबोर मुंदांखा आरो जोबोर गिललु नुयो नुबा मानो होनबा बिदाावआ मोनाव सिखार खालामो सानाव बि दाउआ बारा बिरा आरो जों मिथियो बे दावउखुदायना एबा जायखौ जोङो उललु होनना बुङो बि दाउनि गोरोना ओरैबायदि खेंख्रायै गिदिङो माने उनथिं नायहरनो हालाय लायो आरो ना बेबायदि बिराद गिललु नुयो आरो जों मिथिबावो जेरै फेलकोन आरो इगोल आरो बायदि रोखोमनि दाउफोर दोङो आरो जेरै दाउखा जोबोर मुंदांखा जोङो टाउन सहफोराव थांबा मैला मैथा जानो थाखाय दावखायाथ' थाखायो बयबो मिथिखायो आरो आङो बेसेबखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनांदोंबा बुंनो हागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बि नंगौ आरो सैथो नोंथाङाथ बिदि गोबां दाउफोरखौथ नुखाबाय जानांगौ ना नोंथां
औ
औ जेरै बाथ दाउ गोबां रोखोमनि दाउ दोङो जेरै दाउस्रि बा हादावस्रि एबा बाथ गाबनिनो मोनसे रां रं दंखायो एबा कालार बेनि मुङाबो जे जाबाय दाउ खख्ल जे बिसिनि बागैनो आं मोननैसो बिदिनो बाथ्रा बुंनो जे बिसोर माबोरै बाहा लायो बिदिनो बेनि बागै जों सावरायनो जे बिदिनो बुहुमाव बाथ बा बयबो दाउफोरखौ सिनायनाय मानसि गैया बयबो बुहुमाव सिनायखागौ आरो बियो मोनसे बिदिनो मिथिंगाखौ समाय होयो जे दाउफोरा बुहुमाव गावगायनि बिदिनो थानाय। बिफांसा एबा गाहायावबो खायफा बिदिनो थायो अब्लाबो जों बांसिन बिदिनो दंफां एबा बिरनाय दाउखौ जों नुयो जेरै दाउ बाथआ बेदिनो। दाउ मिस्थ्रि गावनो बिदिनो खुरनानै गावगाय बासा लाखांनानै। गुबुनाव थायोब्ला अब्ला बाथ'आ बिदिनो जायगा बिदिनो गुदुं बावहाय खुरनो रोङियाव बेलेगनि गुदुङाव बिदिनो बाहा लानानै बिदै दैयो आरो बिदै दैनानै जेब्ला गफायो गफायनानै आरो जे फिसा जायो अब्ला बे फिसायाबो बिदिनो। गिदिर जानानै बिदिनो उनाव बिदिनो जोलै बारिलाङो आरो बे दाउमिस्थुआ बिदिनो खेबसे गावगावनि गुदुं खुरखानाय जे गुदुं खुरनानै गालांनाय बिहाव बिदिनो माब्लाबाबो लाफिना आरो गुबुन गोदान बिदिनो खुरनायखौ जों बिदिनो नुनो मोनो। आरो जे दाउस्रै दाउस्रि दाबो बिदिनो न'नि नारेंखल एबा गय दंफां। एबा बिदिनो दंफांनि गुदुं सिङाव दाउ मिस्थ्रिफोर एबा दाउखौऔआ बिदिनो। खुरनानै गालांनाय बिसोर खुरनो रोङियाव गुबुननि बिदिनो गुदुं। खुरखानायाव बिदिनो थानांगौ जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ।
जे दाउ बिदिनो बिदिनो दाउस्रिदाबो बिदिनो गावगायनि बिदिनो न'आव बे सुबुं माहारिनि न'फोराव गय थानाय एबा। बिदिनो हाग्रा एबा बहाबा बिदिनो बागानफोराव दंफां फसायाव बिदिनो फिसा बिदिनो ग बिदिनो बिदै दैेनानै आरो बि जेब्ला फिसा जायो अब्ला बिदिनो गुबुनाव बिदिनो बिदिनो थाङो आरोना ओमफ्राय आरो बिदिनो दाउफोर दंख' गाव गायनि जेरै जों बिदे सिखौ बुङो एबा बिनि नामखौ आं मिथिस'नो हायासै ना अब्लाबो। बिनि बागै आं बुंनि जे बियो गावनि बिदैखौ बेलेगनि बिदैखौ बिदिनो जा लोंनानै। एबा खावनानै जों बिदै खिथिखौबो बेयो बिदिनो बेलेगनि बिदै बा दाउस्रिफोरनि बिदैखौ बिदिनो। सिरि सिरि जाखोमा फैयो। आरो गावनि बिदिनो। बिदैखौ बेसे बि दैैना गालाङो आरो गावया बिदिनो बिदै दैयाव। दावस्रिफोरोजोंनोै बिदिनो थाफानानै बियो गेदेर देदे आरो बिदिनो उनाव गिदिर जाबा हारसिं बिदिनो आलादा आलादा बिदिनो जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ आनो जे दाउ खख्ल' दे बे दाउ खख्लाबो बिदिनो गावगाय बिनि गावगाया खुरनो हायो बिनि खुगाया सिदा बे गोरा दंफांफोराव खुरनानै बिदिनो रुमिस्था एबा बिदिनो सोमलि एबा सिरिसफोराव बिदिनो खुरनानै थायो आरोना नों थां आरो बिदिनो दाउ मिस्थ्रियाबो खु दाउ मिस्थ्रियाबो खुरनो हायो मानो होनोब्ला बिसोरनि खुगाया गोरा आरो बिसोर खुरनो हायो आरो दाउ मिस्थ्रिनि गाबा जेरै फिसा जाद थायो आरो गिदिर जादबो थायो दाउ फोर दावा आरो बे दाउ मिस्थ्रिनि कालारखो गाबखो आंबो एसे बुंनो सानदों जे बिनि गाबा बिदिनो गोजा एबा गोसोमबो बोरैबा गुफुर हांबो जों जानायखौ नुयो आरो दाउ बेदिनो दाउ खख्ल बे गोथां थायो आरो खर साइसथिं बोरैबा गोमोहांहां बोरैबा जों थानायखौ नुनो मोना आरोना नोंथां
औ
नोंथाङा आंनि बुंनायनि सायाव फुंनैसो माबाफोर बाथ्रा बुंनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंलांबाय थारैनो जोबोद समायना एबा जोबोद बेबायदि गोसो बोनो हानाय आरोना नंगौ थारैनो नोंथाङा बेबायदि बाथ्राफोर बुंलांबायदि जोंनो एबा जोंनि गेजेराव गोबां दाउफोर थायो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै दाउस्रि दाउ खख्ल एबा बायदि रोखोमनि दाउफोर बुंलांबाय आरो आंबो बिनि बागैनो फंनैसो बुंनो सानदोंदि बेबायदि जोंनि लकेल एरिया एबा गामि ओनसोलावथ बांसिनै जों नुयो होनोमबा दाउस्रि नाथाय जोङो टाउन सोहोराव थांबा जोङो बांसिन दाउ नुयो होनोमबाथ जोङो नुयो दाउखा आरो लोगोसे नोंथाङा बुंलांबाय जेरै दाउ मिस्ट्रि होनना बुङो जि दाउ मिस्ट्रिखो जोङो उद पेकार होननाबो बुङो एबा उद पेकार होनना जोङो बुंनाय जायो इंलिसाव बि उदपेकार माने दा दाउ मिस्थ्रिया बेबायदि दंफाङाव गुरुं खुरो आरोना जाय गुरुङआव गावआबो बासा लायो नाथाय खायसे दा बेबायदि दाउ मिस्थ्रिया दंफाङाव गुरुं खुरनानै बेबायदि गारलाङो जाय दंफांनि गुरुङआव गुबुन दाउफोरा बाहा लायो आरो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै दाउ बिदै सिखाव बे दाउ बिदै सिखावा बायदि रोखोमनि जिखुनु जाया दाउफोरनि बिदैखो लोङो बेबायदि खावो आरो जायनि थाखाय बिनि मुंखौ दाउ बिदै सिखाव होनना बुंनाय जायो आरो बियो गावनि बेबायदि बाहा लानो रोङा गुबुननि बाहायावसो बिदि बि दैनानै फिसा खायो आरोना आङो मिथिनो मोननाय बायदिबा आरो आं नुनाय बायदिबा बेबायदि आरोना लोगोसे नंगौ नोंथांनिफ्राय आङो बेबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ खोनानो मोनबाय जायफोरखौ आङो मिथियामोन एबा मि थि फेरामोन आङो नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो आसा खालामो जा सम फैबाय
खोनादोना नोंथां
दोनथनोसै नामा नोंथां जोङो होमबा
औ जोंहा नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे सैथो आरो नोंगौ जोंहा बे समाबो जानानै फैबाय जों बेसेबांनो दोनथोंसै नामा नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम